औ नोंथां ओ औ नों थां खोनादों ओ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ दे रायलाय जायो ओ मा सावरायनो
नोंथांजों लोगोसे जोंनि बरफोरनि नखर सिल्पनि बागै सावरायनो एसे गोसो जादोंमोन आरो हे हे ऐ‌ आबै नामालै
एसे नखर सिलप नि सोमोन्दै सावरायनो
औ औ नोंथां दा नोंथाङाथ मोन मिथिखायो जोंना बरफोरनि गेजेराव नखर सिल्पआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आखु होनजायो
नंगौ।
ओ जेनेबा जों गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो जाय समनिफ्राय जेनेबा जों अन्थाइ दन्दराव थादोंमोन बे समनिफ्रायनो जों बुजिना मोनदोंमोन दि न'खर शिल्प'आ जोंनि गेजेराव बेसेबां गोनांथि होननानै ओ दा नोंथांनि बेलायाव माबाफोर न' नखर शिल्पनि बागै गियान दङ ब्ला एसे फोरमायनो हागोन होनो हागोन नामा नोंथाङा
न'खर शिल्प' होननाय बादिबा नोंथाङा जेरै गावबा गाव न'खराव सोरबा सोरहाबा एसे ओ बिदिनो शिल्प' बायदियै खामानि मावबोदों
औ औ
अ सोरबा न'आवनो आ औ औ नंगौ सोरबा सोरबा मा खालामो ओ गावआ लोगोसे गोदो जोंनि बर' माहारिनियाथ' गावबा गावनो गावनि गाननाय जोमनायखौ गावआनो बानायना लायोमोन बा दाना लायोमोन न'खराव नानै बा खुन्दुं बानायनानै इन्दि सि बे एम्फौनिफ्राय लाथा जिहेथु जों एम्फौ लाथा होनना बुङो बे औ बे लाथा एम्फौनिफ्रायनो जों खुन्दुं दिहुनोमोन गोदो दाबो दिहुनो खायफा ओ बेखौ बुहुननानैनो जों बिदि इसान दानानै बा जिफोरखौ जों बाहायनानै नुनो मोनोमोन आरो बिदि गानोमोन गावबा गाव आरो बेजों लोगोसेनो मालाबा सोरबा सोरबा न'खरखौ जों ओरैबादि नुयोखि ओ बेफोर एम्फौजों जों खुन्दुं बानायनानै गाव न'खरावनो हिसान दाना बा इन्दि जि बा जिखुनु जोमग्रा बा दख'ना दानानै फाननायबो नुनो मोनदों आरो बे फाननानै नखर सोलिनायबो दं बिदि मानसिबो दं दासिम औ बेे ओरैनो जों न'खर शिल्प'आव बेफोरबो खोथाफ्रानो गोलैबाय आरो बेबायदिनो न'खर सिल्प' होनबा होनोब्ला जों बेखौबो नुदों दि न'खरावहा जिथुबा ओ जोंनि बर' माहारियावहा ओ ओरैबायदि खालामदों बे इन्दि सिखौ नङा बे एम्फौ एम्फौखौ फिनानै बेजों फिथोब ओंखारो जाय न'खरा एम्फौ फिनानै जुदि गाव गोदोथ' बिदि गानोमोन ओ गावआनो खुन्दुं लुना गानोमोन खिन्थु दानि जुगावहा दा आथिखालाव जों बेखौ नुनो मोननाय जादिया मानो होनबा सोरबा माखा खामो ओ खायफा न'खरफ्रा ओरैबायदि खामो खि एम्फौ फिनानै एम एम्फौखौ फानो बेखौ बाजारावहा जों बिखौ मोजां दाम बेसेन मोनो नालाय एमफौ एमफौनि बेस रा गोबां थार दायो अ बिबादिनो खौ फानना नै बा ओ फिथोबखौ फाननानै बिदिबो न'खर सोलिनाय दं बेफोरबो न'खर सिल्प होनजायो आरो बेबायदिखौबो औ आरो नों थाङा माबाफोर मोनथियो नामा आ बेफोर न'खर सिल्पनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हो नोंथाङा
आ जे न'खर सिल्पआ मा जाहोननि थाखाय सोमजिनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा मोन थिखागो जे जोङो गावनि जि नांगौ बेखौ सुफुंनायजों लोगोसे न'खरखौ सामलायलांनो जेनेबा रां रु औ रां रुफानि गोनांथि जायो दा जोङो न'खर सिल प नि ओ गेजेरजों बे रां रुफाखौ मोननाय जायो आरोना
नोंगौ
दा जोङो न'खर सिल्प होनोब्ला गोबां बाहागो दोङो जोङा जेने जेरै आखाइजों हेबनाय बायदिसिना जेखाइ खबाइ जेनेबा जोङो बर' हारिनि हारिमुनि जा खाम सिफुं बेफोरबो मोनसे जेनेबा न'खर सिल्पनिनो बाहागो गोलैयो जायखौ जोङो ओ साफा साफ फायै एबा मोनसे ओ ओ मा होनो बिखो लोगोफोरनि जेनेबा हानजा दानानै बेखो जोङो बानायनाय जायो न'ख खरावनो आ जि बानायनायनि जाहोना बो जे बिल नङादि आं बिखौ बानायनानै गावनि थाखाय लागोन बिदि नङा ओ सिल्प होननाय लोगो लोगोनो बि बाथ्राया फायोदि जोङो जेनेबा बिखौ फाननानै बाजाराव फाननानै गावनि जि नांगौ बिखौ सुफुंनो हायो
नंगौ नंगौ
ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय होसाबै जेनेबा ओ खारिमिनाव लिरनाय दङोदि जों गोदो मैहुर खालामोमोन।
नोंगौ
जा खायफा बोथोराव जोङो मैहुर खालामनानै माने आ जिब-जुनारफोर खो मोननो थाङामोन आरो गोदो दा मोननो थाङाबा थ' आ जेनेबा जों थांना थानो थ' माया मोनसे जानो नांबाय जे मायबा बोथोराव फिथाइ-सामथायाबो थायनो नागि गिरा अब्ला आ बिथां थांमोना जे हाग्रानि बायदिसिना अमा आ मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिनानै गावनि नांगौ बायदियै जि बोरमानिफ्राय गाखेर मोखौनिफ्राय गाखेर ओमफ्राय अमाखो जेनेबा देरबाथाय बिखौ फाननानै अ बेदरनि थाखाय बाहायनाय जायो आरो ना
नंगौ आरो दायो नै आथि खालावहा जों अमानि जिथुबा न'खर सिल्प होनजायो अमाखौ जों बिराद जोबोद मोजां जों न'खर सिल्प'जों सोमोन्दै जों बेखौ खामनो हायो आरो न'खरखौ न'खराव अमाजों दानि आथिखालाव जों नुबोदों बर' माहारियावहा बर' बर' न'खरफोरावहाय अमा फिनानै अमा फिनानै बे अमा बेदराथ' बाजाराव मोजांथार बेसेन मोनो बेखौबो आरो गासैबो बो दानि आथिखालावहा गासिबो मान मानसियानो बा गासिबो हारिनि मानसिफ्रानो जों अमा बेदरखौ जाबोनायखौ नुनो मोनो दाना द बेखायनो दायो अमानि बेसेना गोबांथार बा अमाखौ जों नखर स्लिप' हिसाबै जों लायोब्ला जोंहा एसे रांखान्थिफ्रावबो बा रां फरिजों खामायनो हायो मोजांहै बेबायदिनो जों दानि आथिखालाव जों नुबोदोंखि बर' न'खर न'खरफ्रोमावबो माफा मानै बा मासे मानै बेबायादि अमाखौ नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो न'खरफ्राव न'खरफ्रोमावबो औ जों गामि मोनसेयाव सेजौ न'खर दंबा मानिया जौसे न'खरनि गेजेराव जों गुजि न'खरखौ जों अमा फिनाय नुनो मोनो औ बेबाय बिदिनो अमाखौ फाननानैबो जों न'खर सिल्प बाहाय जायो आरो बिबायदिनो जोङो बिनिफ्राय रांखावरि खामायनानै जों एसे हेफाजाब मोनो गावनि न'खरखौ सालायनायाव बा गथ'फोरखौ फरायहोनाय बा गथ'फोरनो जानो लोंहोनो हानायावबो जों बेखौ लानानै हेफाजाब जाहोनो हायो आरो
औ
औ बे मोनसेया मोजां थार दायो जों अमाखौ मोजां जुदि बुजा फिसियोबाथ' बुजा बुजा जुदि अमा फियोबा बिफोराव साबसिन उम आरो बेबायदिनो मोसौ फिनायबो नुनो मोनदों जों मोसौ फिनानै गाइखेरजोंबो न'खर सोलिनायबो नुनो मोनदों गामिफोरावहा
आरो दुब्लिफोरावबो एसे माइ गायनाय खोथ खोथिया फुनायफोराव हालेवनायाव हेफाजाब होयो
नंगौ नंगौ खोथाया सैथ
दाथ' एसेबां नुनो मोनलाय जे गोनोखोनि टेक्टर होनो जायखो बिदि फायनायनि उनाव बारा नुनो मोनला होमबाबो माने बिफोरो ने बर' हारिनि मोन से मा होनो सिनायथि महरै थांना थाबाय आरो
नंगौ नंगौ
फ्रोमबो न'खर शिल्पुआनो ओ मोनसे हारिनि हारिमुखौ दिन्थियो अब्ला जोङो गावनि हारिखो साग्रिद खालामनो एबा मुलुगनि गेजेराव दिन्थिस्रांनो जोङो साफ्रोमबो न'फा न'फ फायै मोनसे न'खर सिल्प दाना लानाया मोजां आरो बियो जिब जिब जुनार फि थिनायानो जा जे जोंनि गाननाय जोमनाय दानायानो जा ओ ना बायदिसिना हेबनाय ओ जेखाइ खबाइ हेबनायानो जा जायखिजाया मोनस जे ओ सायख'नानै बिखो जेनेबा गावनि न'खराव शिल्प' महरै ओ दाना लानाया मोजां होननानै सानो आरो आं आरो जोंनि बर'फोरा बिदि खालामनांगौ होनना आङो जेनेबा खावलायनाय बिदि मोनो आरो गावखौनो
नंगौ खोथाया नंगौ सैथो खोथा बुंदों नोंथाङा आरो बेबायदिनो ओ जोंनाथ' आबादाथ' गुबैथार आबाद मावनानैनो जायो बांसिन बर' सुबुंफ्रा दाबो जों आबाद मावनानै जाबोगासिनो सिगांनिफ्रायनो आरो दाबो जाबोदों खायफा खाय फा न'खरा न'खर सिल्पखौ बांहोदों दे बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायजों लोगोसे गावनि न'खर सिल्प'खौ बांहोनो हाबा आरो जों बर' माहारिनि मानसिफोरा सुबुंफोरा एसे रांखान्थि बेलायाव एसे जौगाबावगोन होननानै आं बेखौ आसा खालामो आरो दायो
औ दा जोङो न'खर सिल पखौ मोजाङै सामलायनानै गिदिर खालामनो हायोबा जों बिनिफ्राय मोनसे गो-गो गिदिर माने मा होनो बेखो ओ गिदिर बिबांनि ओ रांखावरि खामायनो हो आरो एबा हारजानो जा लाखनो जा ख्ररआनो जा बेफोर बिबांनि रांखावरि खामायनाया माने गोरलै बाथ्रा नङा आरो नाथाय जोङो ओ गावनि न'खर शिल्प'खौ मोजाङै सामलायलांनानै गिदिर खालामनो हायोबा जोङो बिनिफ्राय गोबां रांखावरि खामायनो हायो
नंगौ खोथाया नंगौ सैथो खोथा आंनि गोसोआवहा बा आंनि मेगननि नोजोराव आं जिथुबा जोंनि बर' माहारिया सिगांनिफ्रायनो जों अमा अमाया गुबै जोंनि ओ अमायानो नि गुबै जिथुबा जुनाद जों न'आव फिसिनाय अमायानो गुबै जुनाद जोंनि फिनाय थ' अमाखौनो जों गुबैहै जुदि गुबै जुनाद बाददिहै जों फियोबा गोबां ओ गोबांथा माने ओ अमाखौ बुरजा आरोना आ अबोला हमना ला ओ माब्रै माबाल' नङा बुरजा अमा जुदि न'खराव फियोबा बेखौ न'खर सिल अ' हिसाबै लायोब्ला जों गोबां रांखावरि खामायनो हायो दायो बेबायदि आरो बेबायदि गामिफोराव आं बेबायदि नुबोदों आथिखालाव ओरैबायाददि अमा फिसिनायबो नुदों जे सासे मानसियानो बा न'खर मोनसेयावनो ओ जौसे बा नैजौ अमा फिसिनायबो नुबोदों जों बियो जोंनि जिथुबा गोदोनि अमा बे अमा नङा बियो गोदान अमा जिथुबा हादोर आलदा हादोरनि ब्रिद आलदा हादोरनि जोलै आरोना बे अमाफ्रा गुफुर अमा दङ बा गोसोम अमायानो एसे जाथि रोखोमनि ब्राउन कालार होनना बुङ जाथि रोखोमनि अमाफोर दं औ बेबादि अमाखौ फियोबा बियो गोनोखोआरि ओ गोनोखोआरिजों फिसिनाय अमा आरोना बेफोरो
औ औ औ
फिनायनि खान्थिफोरा आलादा आरोना बेफोरो बेबायदि फियो एबा बांसिन रांखावरि जों खामायनो हायो बेखौ न'खरशिल्पआव लासै हिसाबै लायोबा मोजांथार आरो
औ दा नोंथांनि बुंनाय मथे नोंथाङा बर'फोरनि बेलायाव न'खर सिल्प हिसाबै अमाखौ गुबै सानना लानांगौ बिदि माने गोसोआव हास्थायना दोङो आरो न
औ आंनि हास्थायनायसै बे गोसोआवहा दस आलदा सुबुंफोरनि गोसोआव स' बिदि नङाबो जानो हागौ आलदा रोखोम जिथुबा सरासनस्रा फ्रायो बर'फ्रा गोदो एकदम ओ जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फिबोबाय थानाय नालाय बेयो अमाखौ अमाखौनो बांसिन गुबैयै लाबा साबसिन जायो खनथु जुनाद बस्थु ओ जुनाद नालाय जुनादाबो मालाबा मालाबा थैलाबायो बेराम फैयो बेफोरो एसे एसे बेफोर बेफोर फैबा मोना बोसोरावथ' खेबसे खेबनया फैखायो बेफोरबायदि बेरामा थ' बेफोरनि थाखाय एसे साबधान थानानै एसे जों मोजाङै मुलि जाहोना बा मुलि नायनानै जुदि फियोबा साबसिन जायो
औ औ दे होमबा नोंथां आ दोनथ'नोसै नामा
जाबाय समाबो जाबायना आरो आसा खालाम
नायसिगोन दे नोंथां दे